खोनादोंना नोंथां? अ-अ मा खालामगासिनो दं दासान्दि नोंथाङा?
अ
अ-अ-अ बिदिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन? ओ दा बिदिब्ला रायज्लाय जागोन ना नोंथां? अ- आं दा औ-औ बिदिब्ला आङो दा ओ दावबायनायखौ लादों आं आयदा हिसाबै। ओ बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां। जिहेथु जोङो दावबाय दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु जेराव जोङो गुबुन जायगायाव जों दावबायनो थांनायखौ जों मिथियो दावबायनो थांनाय होनना बुंङोब्ला।
जोङो गुबुन गोजान गोजान थां जायगायाव थां थांनानै जोङो ओ गावनि मेंनायखौ बा बानायफोरखौ जों जाहाथे जोंनि गोसोफोरा जाहे औ नोंथां।
नोंथांना नेट
हेल'
औ खोनादों दे। औ
औ-औ जिहेथु जोङो माइन्डफोरखौ फ्रेस खालामनो थाखाय जों गुबुन जायगाफोराव थांनानै जोङो ओ बेरायनो थांनाय जायो जिहेथु जोङो बिदिनो गोबां समाव जोङो गुबुन-गुबुन जायगायाव जों दावबायनो थांनाय जायो बायदिसिना जोंहा पिकनिक स्पटफोर दङ ओ जोंहा मोजां मोजां जायगा दङ जेराव जोङो हाजोफोरथ' दङ बेफोराव थांनाय जायो लोगोसे जोङो दैमा-दैसा जिंफोराव थांनाय जायो। बिदिनो जोङो गोबां समाव जोङो पिकनिकबो जानो थांनाय जायो जोङो मागोफोराव जोङो पिकनिक जानो थांनायखौ नुयो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा ज'-ज' लोगो नांनानै जोङो संनाय खावनाय। लाना थांफाखानानै ओ ओजोंहाय हाजो जों दैमा बोहैनाय जायगा खाथियावनो ओ सौखा आरि बानायनानै ओ संनानै जायो लोङो रंजायो बाजायो नाथाय जोङो गोदो गोदाय फ्रावबोथ' जोङो बेफोरबायदि नुखायाखैमोन जों जिहेथु दामनाय देनायफोरखौथ' हारिमुवारि दामनाय देनायखौ जों लांनाय नु नुबोखायाखैमोन बायदिसिना माइक ब्लक बक्स आरिफोरखौसो लांनानै गोदोबो रंजानाय जाखायोमोन जिहेथु दिनैबो जेबो सोलायनाय फैयाखै दिनै बेफोरबायदि पिकनिक जानायनि ओ खोथाफोराव जिहेथु ओ दिनैबो जोंहा बक्सफोरखौनो बाहायो आरो गोजान जायगायाव थांबा जिहेथु जोङो नाथाय मोनसेआ एसे सोलायबाय जेराव जों गोद गोदोनि समाव लांदां जायगायाव थाङामोन नाथाय गारियाव थाङामोन जोङो पिकनिक जानो फोर थाङोबाथाय आथिखालाव बांद्राय लां गारि बाहायनाय जेला बासफोरजों बांसिन थाङो बा कारफोरजोंसो बांसिन थांनाय जायो आरोना जिहेथु जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांङोबाथ प्लाइट फोरजोंसो जों थांनो गोनां जायो जोंहा दावबाय नायो गोमा जोंहा गोबां जों गुबुन गुबुन ओ गारि बा बायदिसिना गुबुन गुबुनजों जों दावबायनो हायो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेहेथु जोङो मा माजों जोङो दावबायनानै थांनो हायो गोसो जायोब्ला थाय अब अबावबा गोजाम जागाफोराव
दावबायनो ओ गोसो जायो होनोब्ला जोङो ओम ओ दसेनो सहैनो थाखाय गोजान जायगायावल' सेस जो दसेनो सहैयो जेरै ओ दिल्लीफोरबायदियाव ओ ट्रेनजों थाङोब्ला जोङो सानथाम सानब्रैया लाखायो आरो जोङो बे सानथाम सानब्रै खौ ट्रेनाव गाखोनो प्लाइट जों दुय घन्टा तिन घन्टा गाहामाव मोनहैयो सानसेयैनो मोनहैयो दुइ घन्टा तिन घन्टाजों मोनहैयो आरो ओ जायहा फैसा दङ दा ओम फ्लाइटजों थाङो आरो जायहा फैस सा गैया बिस्रा ट्रेनजोंबाबो थांनांगौ गोनां जायो आरो बेरायहैनो थाखाय आरो ओ आरो गोदोनि दिनाव बेबायदि ओ बांद्राय गारि मथ फोरजों बारा माबा गैयामोन ना ओ लेनदेन थानाय बारा नुवामोन बिनि थाखायनो गोदो दा बेबायदि बिनि थाखायनो गारि मथर खमनि थाखायनो गोदो बे बेबायदि पिकनिक जाहैनाय बबावबा बेरायहैनाया इसे खममोन आरो औ ओ दा गारि मथरा एब औ दा गारि मथरा एभेलेबेल जाबाय नालाय ओब ओ बबाव लांदां जायग गा दङ बबाव दै जिं दङ बबाव समायना जायगा दं बेफोरखौ ओ नायनो हांखुर जायो आरो गोसोआ
औ औ औ नंगौ जिहेथु नोंथाङा ओ औ बाथ्राखौ फोरमायबाय जिहेथु ओ लोगोसे जोङो बुंनो हायो दिनै दावबायनाय होनना बुङोब्लाथाय जोङो दिनैनि समावथ' जोंहा गोबां आर्टिफिसियेल जोङो मानसिफोरा नायथावना नायथावना दिनै बानायनो हमबाय नङा होमबा
औ
जेराव मानसिफोरा सानखांनो हखांनो हानाय जाबाय बेनिखायनो दिनै गोबबां बायदिसिना जोङो ओ दै जिंफोराव जोङो बायदिसिना पार्क बानायनायखौ नुयो जोङो जना जनो थाखाय जिहेथु दै जिङाव बार नाङो जेराव ओ बुरलुंबुथुर सेर सेर जोंहा गोबबां पार्कफोर दङ जेराव जों बायदिसिना बिबार बा गेलेनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो समायना समायना बा गेलेनो थाखाय हैसां मैसां बायदिसि ना गुबुन गुबुन दामग्रा देग ग्राबो ओ बेवहाय दोनहैनाय जायो जेराव जोङो ओ सोरबा भिडिअ बानायनो बा फट' लानो बा ओरैनो लाहैनो हायो आरो ना। जेतु जायगाया जों मोजां जायो जेराव पार्कफोराव थाङोब्लाथाय बायदिसिना गुबुन गुबुन बिबार नुनो मोननायजों लोगोसे गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो ओ बेनिखायनो बेफोराव गोबां दावबायनो थांनाय जायो। दा जोंफोरबोथ' थाङो मालाबा समफोराव जोङो ओ बिदिनो बेरायनो थांलाबायो। फाय लोगोसेनो जोंहा ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों गोबां जों नुनो मोनो जेराव दिनै दावबायनो थांनानै ओ आखाइयाव मबाइल लानानै भिडिय' बानायनानै दिनै फैसा रां आरजिगासिनो दङ गुबुन गुबुन जागाखौ बेरायनो थांनानै बेफोर जायगानि सोमोन्दै खोन्थानानै बेफोर जायगायाव थांनानै नो नायबिजिरहैनानै गोबां ओ भिडिय' हगारनानै इउटुबफोराव गोबां गावनि आथिङाव गसंनायखौ जों नुनो मोनदों बुहुमाव मुंदांखा जानायखौ नुनो मोनदों दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां दङ जेराव भिडिय' आरि बानायनानै गावखौ सिनायथि खालामनो हादों बा दिनै लाइमोनफोरा ओ गावनि थांना थानायाव गरफा गरनैबाबो फैसा आरजिनो हादों रिल्स बानायनानै भिडिय' बानायनानै फट' हगारनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा दा बेफोर जोंनि थाखाय ओ जोबोर मोजां खोथा जेराव जोङो दावबायनानै ओ जोङो भिडिय' हगारनानै जोङो ओ फैसा रां आरजिनो हायो जिहेथु ओ लोगोसेनो नोंथाङा मा सानो जिहेथु जोंनि ओनसोल फोराव दावबायनाय बिथिङाव जोंहा इसिबां जौगानाय नुनो मोनाखै जिहेथु जोंनि जा ओ जोंनि जा ल गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा दिनै गुबुन ओनसोलनिफ्राय दावबायनो फैनाय जों नुनो मोना बेनिखायनो जोङो रां आरजिनोबो खाबु मोना। ब्ला माबायदिहाय जोंनि लाइमोनफोरा खामानि मावनो नांगोन दावबायनाय बिथिङाव
ओ‌ जों औ ओ जोंनि ओनसोलाव गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायबोनाय दावबायनो फै खम नङा होनबा नोंथां ओ‌ जायोबा जोंनि ओनसोलनि ओ सुबुं सुबुंफ्रा ओ ओ जायगाखौ जोङो मोजाङै खालामनानै दोननो रोङा ओ जो जो गुबुननि मानसिफोरा फैनानै गो बे जायगाखौ जोंनि जायगाखौ खौ गोसो बोनो हानाय गैया जोंनि बे ओनसोलाव बिनि थाखायनो गुबुन गुबुननि दावबाय दाव फैनायफ्रा जोंनियाव खम आरो फैनो खम फैयो आं जों जोङो बेखौ ओ गोसो बिसोरनि गोसोखौ बोनो हानाय खालामनांगौबा जोङो ओ गावबा गाव मोनसे थांखि लानांगोन बिसोरखौबो जोंनि जायगायाव जाहाथे जोंनो बिसोर थाफैबानो जोङो रां रां खामायनो हायो ना ज जेरै जानाय लोंनाय हटेल ओ मोजां थाग्रा न' बेफोरबायदि गैयाना बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गावबा गावनो एसे
माइन बाहायनानै लानांगोन आरो अबावबा जायगा जों दंब्ला बेफोराव ओ बिसोरनो थागोन जाग्रा न' बेफोरबायदि बानाय बानायनानै दोननांगोन आरो जेरै ओ
बेरायथावथाव जायगा मोनसे दिहुननानै दोननांगोन बि बिनि थाखायसो बिसोरो फैयो नायनो फैयो ना आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिन ओरैजाय हाग्रा हाग्रायानि जिब जुनार मानासाव जिब जुनार नायनो फैयो साफा सानै बांद्राय फैया बेबायदिनो
औ औ औ जिहेथु औ नंगौ नोंथाङा औ। गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु नोंथाङा जेराव नंगौ जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरावसो जों गोसो होनांगोन जिहेथु जोंहा गैया नङा एसे एनै दङ नाथाय जोङो बेवहाय गोसो बोहो थाखाय जोङो जेराव जोङो गोबां जोंहा दै बाज्रुमफोर दङ जोंनि खा सिखला ओनसोलफ्राव बेफोराव जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि लाइमोनफोरा थांनानै दुगैहयो बायदिसिना बियार आरि लोंनानै गाज्रि गाज्रि जौ बदि लोंनानै बेफोराव दैफोराव जुदि बथलफोरखौ खौ जुदि ग्लासफोरखौ जुदि गारनानै गारबोयोब्ला बेवहाय जों हाबनोनो हाया आथिं गोजा हाबनानै दुगैनाय आथिंबो जानानै फैयो अब्ला बेफोर जोंनि लाइमोन नि थाखाय बियो माबायदिहाय जोंनि लाइमोनफोरा माबायदिहाय खामानि मावदों जों गाज्रिसो मावदों अब्ला जोङो जोंनि जा
दावबायनाय जायगा दङ बेफोरखौ जोङो मोजाङै साखोन सिखोनैसो लाखिनो नांगौ जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरखौ साफा सुफा खालामनांगौ जाहाथे गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै बेवहाय बेरायफैयो जाहाथे नेचारेलि बा जोंनि मिथिंगायारि समायनाखौ नायनानै दिदोमै थाफायनाय हायो गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्रा जाहाथे बेवहाय फैयो बेरायनो बेनि थाखाय जों समायनासो खालामनो हागौ जोंनिया गाज्रि स दा बिदिब्ला जोङो गोबां बिथिङावनो जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ जोंहा बेवहाय गोबां रां गारनो हानाय जोंहा लाइमोन फोर गैया जेराव जोङो बेफोराव मोजां थाग्रा जाग्रा बेफोरखौ जोङो मोजाङै होनो हायाखै दिनैनि समाव बिनि थाखाय जोंहा इसिबां दिनै दावबायनाय बिथिङाव जोङो जौगानो हायाखै होननानै आं सानगोन आरोना जुदि जों बेफोरखौ गोसो होनोब्ला जोङो लासैनो हागोन जों जौगानो जोंहा जिहेथु दिनैनि समाव इसेबां रां खावरिबो गैया बेनिखायनो जोङो दिनै जिहेथु जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गोरिबजों ओ सोलिनानै दङ गावनि आथिङाव जोङो मोजाङै गसंनो हायाखै जेराव जोङो दावबायनाय बिथिंखौ इसेबां थाबैनो हाया गोसो होनो बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला बेखौ सरकाराबो एसे गोसो होग्रोनांगौ अब्लासो लासै लासैनो बेवहाय गाैबो दावबायनाय बिथिङाव जोङो मोजाङैनो खामानिखौ मावलांनो हागोन दा नोंथाङा अबे अबे जायगायाव थांखो एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नोंथाङा ओ
ओ आङो गिबियावनो थांग्रोदों मेघालया शिलं आरो ओ त्रिपुरा आरो दिल्ली बिस-बिसोर मोनथाम जायगायाव आरो माबा ओ दार्जिलिं बे थांबाय आरो ओं गोजानाव
औ औ
औ बिसोराव जों थांनानै नुहैबायदि बे बिसोरनि जायगाजों जोंनि जायगाजों एसेबो गोरोबा आरो
औ औ औ नंगौ ओ नोंथांजों बिदिब्ला गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय दावबायनायनि सोमोन्दै
औ
जिहेतु जोंआ दा समाबो ओ बांद्राय गैलिया दा नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आङो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो गुवारै फोरमायना होबाय दा नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय दा समाबो गैला जिहेतु औ औ दे दे नोंथां